औ नोंथां
नोंथाङा मा खालामदों दायो?
अ दाथ' आङो ओ जि
अ बिदिब्ला नों थांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन हागोन ना नोंथां?
अ सावरायजागोन नोंथां हागोन
ओं ओ बिदिब्ला जोङो गोदोनि बर'फोरनि हादान हादान जानाय बा गामि गोदान फसंनायनि सायाव रायलायनोसै नामा नोंथां
अ सावराय जागोन नोंथां
औ औ आ हादान जाहैनायाथ' बर'फोरनि मोनसे आखुथायाइ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेयो बे हादान जानाया माने बर'फोरनि एकदमबारे गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा हादान जाग्रा मोनसे हारि होननानै सिनायथि जाग्रा आरो माने ओ ओरैबायदि जोंनि बर' फोर माने आबादनि सायावनो सोनारनानै थाग्रा मोनसे हारि जिहेथु बेनिखायनो माने बिसोरो माखासे हाग्रा बंग्राखौ जुदि बबेयावबा हा दान जानाय खोनाय हादान हादान सिफायनाय होना खोनाब्लाथाय माने बिसोरो ओरैबायदि बारसिनलायो जे माने थांनानै बै जायगायाव हाय बै जायगाखौ लाहैनानै बे जायगाखौ दानस्रांनानै बेवहाय नो माने ओ आबाद मावनायनि थाखाय माने बिसोर जेबो सुबिदाफोरखौ साना जे खालि हादान जाहैनांगौ हादान सिफायनानै बेयावनो माने थानानै आबाद मावनानै जानांगौ बेखौल' माने जों बर'फोराहाय बांसिन गोसो होयोमोन आरो
औ नंगौ
ओ औ बेनिखायनो खायफाबा माने ओ गावनि बे गोजाम गामिखौ गारथारनानैबो हादान जाहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो गुबुन खायसेखौ माने जोङो ओ माने बे गोजाम गामियावबो थागोन आरो बै मोन से ओ हाग्रा सिफायनानै हादान जानायावबो बेयावबो माने हादान लाहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो औ दा बेहाय माने खायसे खायसे ओरैबायदि जायो जे माखासे सुबुंफोरनि ओ खोथाखौ माने खोमाजों खोनानानैनो सोरबा सासेया बिराद मोजांनो बैहाय बेफोरबायदि होननानै बुंलानो माने जोंनि बर'फोराहाय जेबो गुदि खिथा मिथिया हसियानो बै जायगायाव माने हादानखौ जाहैनो थाखाय थियारि जायो आरो माने बे गाव थाबाय थानाय गोजाम गामिखौ गारनानै माने बै हादान जानो थाखाय बिराद हांखुर जायो बिसोरो बिनिखायनो जाय जायगायाव गामि फंनानै थादों बेयावहाय बारि बागान खालामनानै थानाय जायगा खौबो बिसोर माने गोथौैयै साना हसिया माने गारनानैहाय हादान जाहै जानो थाखाय बिसोर थाङो आरो जायनि गेजेरजों बिसोरो गोबां माने जेंनाफोरजोंबो मोगा मोगि जानांङो जायो जेराव गंसे हादान सिफायनानै गामि फसंनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा बेवहाय माखासे सुबिदा असुबिदाफोरखौ नायनांगौ जायो जेरैबायदि जोङो मानसिनि जिउआ मा माब्लाबा माने बेमार आजारबो जायो बेनि थाखाय खाथियाव डक्टर अजा बेफोरखौबो नायनांगौ जायो लोगोसेनो जोंहा गथ' गथायनि थाखाय फरायसालिफोरा सुबिदा दंना गैया बे फोरखौबो जों नायग्रोनांगौ जायो लोगोसे नो बै हादान जाहैगोन जायगायावहाय जोंनि गासैबो माने सान साफ्रोमबोनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो गोरलैयै मोननो हागोन ना हाया बेफोर गासैखौ खौबो जोङो नायग्रोनांगौ जायो नङाब्ला जोंहा माने गोबां माने जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायो आरो नाथाय जों नायोब्ला नुनो मोनो जोंनि बर'फोरा बेफोरखौ गोथौयै सानालासिनो हादानखौ माने गोरलैयैनो आजाव जावनानै लायो आरो बेबायदिनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हादानखौ जाबथिंबाय थानाय खौ जों नुनो मोनो आरो बेनिखायनो जोंनि बर'फोरखौ खारलुं खारलुं होननानैबो बुङो ना माने दाबसे जायगायाव थाथिरा गुबुन गुबुन जायगा सोलायबाय थायो
औ नंगौ
औ दायो आं नोंथां दायो आं नोंथां नोंथांनाव मोनसे सोंलु सोंनो सानदों बैफोरबायदि हादान बैफोरबायदि हादान जानायनि गेजेरजों जोंहा मा मुलाम्फा जायो बा बेनि गेजेरजों माबाफोर खहा जायो ना नोंथा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
हागोन नोंथां थारैनो ओइ गोदोनि दिनाव बा दिनैसिमबो जोंनि माखासे सुबुं माहारिया हादान बा गोदान गोदान दाब दाब जायगायाव थांनानै गावनि थानायनि थाखाय गावनि सुबिदाखौ नायनानै गामि गामि मोनसे ज' ज' थानो गामि मोनसे बा सोहोर बायदि बानायनो ओइ बयबो हादानखौ खुलियो नङा होमबा बिदिनो दिनैनि दिनाव नायोब्ला हादान खुलिनाया गोबां गोरलै खोथा नङा ओइ हादान होनना बुंनाय लोगो लोगो बेवहाय ओमाय जो दिसिसन थांनानै जों हादान खुलिहैनो हाया नङा होमबा बैया जोङो जेबो मिथि जे खिया जे बेयावहायओ हाग्रा बंग्रानि मा जिब जुनार दं जोंखौ मा जिब जुनारा जोंखौ बैहाय जों थाहैबा जोंखौ जे मा समाव जोंखौ बिसोरो फैनानै अननानै ओ बासिननानै लांगोन बैफोरखौ जोङो गावनि जिउनि फारसेबो साननांगोन नङा होमबा नोंथां जेरै हाग्रा बंग्रायावथ' हादान खुलिनाय लोगो लोगोथ' गोबां हाग्रा बंग्रानि गेजेरखौसो हाग्रा बंग्राखौसो दाननानै जोंङो हादान खुलिगोन नालाय बेनिखायनो ओ जोङो मोस सा मैदेर लख्रा मुफुर जोङो जिब जुनारफोरखौबो ओइ गिनांगोन बा बैसोरनि सोमोन्दैबो जों साननांगोन दा हादान होननानै जोङो सासे सानैजोंथ' खुलिनो हाया बेनिखायनो जोङो मा खालामो ओइ गोबां मानसि लोगो नांनानै ओ जेरै जौसे जन नैजौ जन अन बेबायदि थांनानै जोङो मा खालामो हाग्रा बंग्राखौ दानस्रांनानै गुन दान थानाय गावनि थाग्रा खुलि बा गोदान न' जोङो ओ बेयाव थांनानै जों लु लुयो नङा होमबा
औ
ना जोंहा बेयाव लामानि सुबिदा बेफोरदि जेबो गैया ना बैयाव जोङो माबा दै मोनगोन ओ गो गावनि लोंनायनि थाखायनो दै मोनगोन बा थांनानै जोङो बैयाव माबा मोनसे जानाय नाय आदारखौनो मोनगोन जोंहा जेबो माने बेवहाय थांनानै बेफोरदि मोननो हानाय जेबो जास बिदा गैखाया अब्लाबो जोङो मा खालामो हादानखौ खुलियो माखासे जों हादान खुलिनायाव जोंहा ओइ लोगोज से जों माखासे जानाय लोंनायखौ लांफायो अब्लाबो जोङो मा बैफोरजो जोङो ओइ बैयावहाय नांगौ दिनसिमनो थानो हाया नङा होनबा नो जोंहा बैयावहायनो माथ नो ओ बैहायबो जानाय लोंनायनि थाखाय जोंहा सुबिदा नांगोन नालाय ओ माखासे गोबां उसुबिदा फैयो जेरै दैफोरखौनो जों मोनलोंनो थांनाय नङा माखासे ओ बेमार जायोबा जोङो मेडिसिन बा जोंनो देहायाव जि बेमार आजार जादों बैफोर मुलिखो जों मोननो थां मोनाहा नंगौ थिगानो गोदोनि गोदोनि समावहाय माखासे आबै आबौमोननि जुगावहाय हादान खुलिबा बिसोर मा माखा खासे ओ अजा बैजाबफोरखौ जों एसे फोथायो लोगोसे से ओइ मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ ओ मुलि बेफोरखौ जोङो एसे बाहायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां
बेबायदिनो जोङो लासै लासै हाग्रा बंग्राखौ मा खालामो सानफानिफ्राय सानफा बेबायदिनो दान्स सांनानै जोङो
हादानखौ बानायनोसै बा न'खौ जों लुनोसै ओ बे ओमबा बिनि उनावहाय जोङो एसे गोजान गोजान गोजान बयबो गाव गावनि न'खौ खो लुनानै जोङो बैयायहाय हाफोरखौ जोङो रानलायनानै लायो दानस्रांनायनि उनावहाय बैनि उनाव खालामो ओ बैफोरनि उनावहाय जोङो लासै लासैनो बै हाग्रा बंग्राखौ सावनानै नै बैफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनानै बैयावहाय मा खालामगोन माखासे गावनि जानाय आदार ओ बिफां लाइफां जेरै फिथाइ सामथाइ बैफोरखौ जोङो ओइ गायनो लागोन जेरै जोंहा जानो थाखाय ओंखाम ओंखामनि थाखाय जोंहा माइ आबाद मावनांगोन ओ फिथाइ सामथाइ जानो थाखाय जोंहा गोबां दङ ओ थाइजौ खान्थाल गोबां फिथाइ सामथाइ बैफोरखौ जोङो गायनांगोन नङा होमबान थां लोगोसेे ओ जों मा खालामनांगोन ओ गिबियावनो जोङो गावनि लोंनाय दै जाय जोङो बैजोंनो जों दुगैगोन ओ लोंगोन जोंनि न'खराव बाहायजानाय बे मोन से बा जोंनि देहा सोलेरजोंनो नांथाबनानै थाथारनाय बेफोरखौ जोङो सिगां नायागिरग्रोनांगोन नाथाय हादाननावथ' बेफोरखौ मोननो थाङा जोङो दैमा दैसा हाला हाखरनिफ्राय जोङो लायनांगोन नङा होमबा नोंथां
औ औ
थिगबायदिनो जोङो हादानखौ खुलिनोसै खुलिखांनानै जोङो ओइ गाव गावनि बारि बागानफोरखौ जोङो गाय सानफा एफा जोङो गायै गायै जोङो फेदेरनोसै बिदिनो जोङो मा खालामगोन गामि ओनसोल सोरजिगोन बेयाव हादान बानायनानै लासै लासैनो बेखौ जोङो गामि गामियाव जों सोलाय लांगोन नङा होमबा नोंथां। औ बिदिनो
बेबायदिनो गंसे हादाना गामिसिम महर मोनो आरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ जोंथ' हादान होननानै बुंब्ला बेयावहाय माने गोबां खम सुबुं अनजिमा थायो न' नखरा खम थायो बेवहाय सानफा एफा बा ओ लासै लासैसो माने सुबुङा ज'मा जाहैयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ बेवहाय बेबायदिनो माने जोंहा न'फोर लुनानै थायोब्लाबो जोबोद गोजान गोजान आरो जायनि थाखाय जोङो माने मालाबाफोर लोमजायोब्ला साजायोब्ला जोङो माने माने ओ मोनब्रबा आरो मानसिफोरखौहाय नांगौ बादि दा जोङो जेनेबा गोजाम गामियावनो थाखायोब्ला जोंहा माबा मोनसे न'खराव खैफोद आफोद जायोब्ला जों जोंहा खाथि खालानिफ्रा सहाय होफैलायो नङा होमबा
नंगौ
बेफोरबायदिनो जोङो हादानाव बेफोरबायदि बिथिंखौ नायोब्ला जोबोद खम नुनो मोनो जेराव सुबुं अनजिमायानो जोबोद खम जायो नालाय बेनिखायनो सानो जे बेफोरबायदि ओ जेनेबा गाव गावनि बारि बागान ग्रोम ग्रोमखौ गार नानै बा थाखानाय गासैबो सुबिदाफोरखौ गारनानै गुबुननो फानना थां नै बैफोर बादि हादान जाबथिंबाय थानाया आंनि थाखाय मोजां नङा होननानै आं सानो नोंथां जेराव थादों बेयावनो दिदोमै थानानै माने जोङो जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय ओ नाजानांगौ आरो आरो मानोना जोङो गंसे बारि फांसे बिफां बिफां गायनानै ओ फेदेरखानाय माने बारि बागान खालामखानाय बेफोरखौहाय जोङो गारनानै बेफोरबायदि दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हादान जाबथिंबाय थायोब्ला जोङो जोंहा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायो आरो
नंगौ नंगौ थारैनो
जाबथिंबाय थानायनि सोलाय मोनसे गामियावनो दिदोमै रायजो जानाया आंनि थाखाय मोजां होननानै सानो
औ थायो आरो नोंथां औ बिदिब्ला जोङो दिनै रायलायनायखौ दोनथ'नोसै ना नोंथां समाबो जाबाय
औ औ
ओ